हेल'
औ खोनदों नोंथां
औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
दाथ' आं नै ओरैनो जिरनानै दङ
औ आंबो ओरैनो दङ नोंथां
औ
जाखांबायमोन ना नोंथाङा
जाखांबायमोन जाखांनायालाय नोंखां
औ
नोंथाङालाय
आंबो जाखांबाय नोंथां जाखांनाया
औ मा ओंखि नोंथाङा
ओंख्रिया मैथासोमोन नोंथां
ओ
नोंथाङा दा फ्रिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन राय्लायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ सावरायजागोन
आयदाया आं जोंनि बर'फोरनि जिथु दाउ अमा फिसिनाय बे दाउ फिनायनि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन माने गोदो दाउ अमाखौ मानि थाखाय फिसि योमोन आरो दायो मानि थाखाय फिसिनाय जायो बेनि सायाव आरो नोंथां।
औ जागोन
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
ओ जागोन नोंथां।
औ
ओ जों दाउ अमाखौ मानो फिसियो होनोब्ला जोङो दाउ अमानिफ्राय जों गोबां ओ बेबायदि जोंनि न'आव फिसिनाय गोबां जिब जुनारनिफ्राय जों गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जों जोंनि नांगौ एबा जोंनि खामानिफ्रावहाय जों बाहायनो हायो। आरो जों दाउ अमाफोर एबा बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनानैहाय जोंहा बेबायदिनो ओ जोङो जोङो फालांगि खालामनाय एबा बेबायदिनो गोबां बेफार खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों जों दाउ अमा फिसिनानै आरो जोङो दाउ अमाखौहाय जोङो बेबायदिनो ओंख्रि हिसाबै जों जायो आरो जों जा जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनिफ्राय लानानै दासिम मानो होनोब्ला जोंहा दाउ अमानिफ्रायबो जों गोबां बेबायदि जोंनि न'आव फिसिनाय जिब जुनारनिफ्रायबो जोंहा गोबां रां एबा खामायनो हायो। एबा जों रां खामायनानै एबा जोंनि नांगौ खामानि एबा ओ जानायफोरावहाय जोङो बेफोरखौ बाहायनो हायो जेरै जोंनि नांगौ ओ खिनि एबा जोंनि थाव बानलु संख्रि जानाय एबा बेबायदिनो न'खर खुंलांनाय एबा संसार जालांनायावहाय बेबायदिनो रां रुफानि ओ गोनां जायो बेयाव ओंखायनो जोङो बेबायदि जों दाउ अमाखौ फिसिनानै एबा जोंनि ओ न'आव थानाय गोबां जुनारफोरखौ जों फिनानैहाय जों बेबायदि ओ फाननानै एबा मोनसे जोङो फालांगियाव फांगालांगिफोरनो जोङो फानहरनानै जोंहा बेबायदि रां खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ औ
आरो बेबायदिनो गावनि न'खराव एबा गथ' गथायाइखौ फोरोंनो थाखाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने बेबायदिनो फालांगि एबा फिसिनानै न'आवहाय जिब जुनारखौहाय जोङो माने रां खामायनानैबो बिदिनो स्कुलावहाय माबा एदमिसन खालामनाय एबा कलेजखौावहाय फिस होनाय बायदिसिना रोखोमनि जिनिसफोर बायनाय बोवहाय जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां आरो जों दाबो जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा गोबां ओ जोंनि ओनसोल एबा जोंनि खाथि खालायावहाय गोबां ओ बेबायदिनो सुबुं माहारिफ्रा एबा गोबां दाउ अमा बेफोरखौ जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ औ
आरो जोङो बेनिखुय आरो जोङो गोबां बिबदिनो टाउन सहरफ्राव एबा जों बेबदिनो अमाफोरखौहाय जोंङो फाननाय एबा फिसा फाननाय एबा बिदिनो अमाखौहाय जोंङो गोदानानै फाननायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंहा मुलाम्फा दं आरो ना नोंथां बेखौ फिसिनानै आ नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
औ जेनेबा गोदोथ' जोंना गोदोनि दाउ अमा फिसिनाय आरो दानि दाउ अमा फिसिनायखौ रुजुनानै नायोब्ला माने फाराग नुनो मोनो आरो नोंथां गोदो जेनेबा न'आव दाउ अमाखौ आंनि नोजोरावबो आरोना गोदो
औ
है जोंना बर'फोरना आलासि जालायनाय हुदा दंमोन नङा होमबा नोंथां दाबो दङ नाथाय गोदोनिया जेनेबा एसे बेलेगमोन हान्थिनाय माने बिदिनो सुबिदा गारि मथरनि सुबिदा गैयिनि थाखाय माने हर हरखाबनो थांब्रबबाय थानो बा थाब थाबनो आलासि जाहैनो बिदि थांलाय फैलाय बिदि खालामनायखौ नुवामोन माने गोबावजों गोबावजोंसो खेबसे बिदि आलासि जाहैनायखौ नुनो मोनोमोन नालाय नोंथां। बेनिखायनो माने आलासिनि मुङै न'खरावहायो दाउ अमा फिसिनायखौ गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो ओंख्रि जेनेबा आलासि फैब्ला आलासिखौ मोजाङै फुजिनो जाहोनो बिनि नि थाखाय दाउ अमा फिसिनायखौ आं गोदो बांसिन नुयोमोन।
औ
आरो दानि नोजोरजों नायोब्ला दाथ' माने दाउ अमा फिसिनायखौ दा बारा न'खरफोराव नुनोनो थांलिया होनजायो जेनेबा
औ
फिसिबाबो माने ब्रयलार फिसिनाय बा अमा फार्म खालामनाय बिजनेस लाइनै थांनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय न'आव आलासिफोरनि थाखाय बिदि फिसिना दोननायखौ आथिखालाव नुनो मोनलिया दा न'खराव सोरबा आलासिफोर फैयोब्ला बे खाथियाव थानाय गलाफोर बा माबा दखान सेन्टार हाथाय बिदिफोरावसो थांनानै माने दाउ अमा बेफोरबायदिखौ बायहैनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि दिनाव आलासि मानसिफोरनि थाखाय औ थिनानै दोननाय बिदिनो मुं खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो बिजनेस लाइनाव खारजोब्बाय आरोना नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो रांनि औ जेनेबा गथ' गथायाइ फोरोंनायनि फारसे नोंथाङा बुंलांदों नङा होमबा नंगौ बेफोर बेफोरजोंनो लोगोसे माने बै जितु ब्रयलार फार्म खुलिनाय बा अमा फार्मखौ खुलिनाय बेफोरजों जायगाफोरखौबो एसे गाज्रि जानाय बा जोंनि देहाफोरनि एसे खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां नंगौना नङा नोंथांनिबा
औ नंगौ नोंथां।
जेरै ब्रयलारखौ जोङो साननानै नायोब्ला ब्रयलार फिसिनाया रां खामायनायनि थाखाय गोरलै नाथाय जोंनि देहानि थाखाय एसे खहा गोनां जानानै फैदों आरो नोंथां जेनेबा जों ब्रयलार फिखौ साननानै नायोब्ला जोंनि जि ब्रयलार फार्म खुलिनाय बे खुलिनायाव खाथिजों थाङोब्ला माने थांनोनो हाया ओरैबायदि मोनामनाय बिनि बिनि हायाव आरो ब्रयलारफोरखौ जेनेबा जोङो थामजि बा ब्रैजि साननि दिनावनो ब्रयलार फिसाया माने से केजिनिबो बारा नै थाम केजि जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो बे बेफोर मानिजों जायो मेडिसिननि थाखाय जोङो मेडिसिन होयो बा मुलि बिजि होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेफोरो नाथाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद खहा गोनां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
द दा बेफोरखौ जाबा जोंनि देहाया खहा होननानै मिथियोब्लाबो माने जोङो जानायखौ गारा आरोना
औ नंगौ
थि बिदिनो ओ अमाफोरखौबो आथिखालाव फार्म खुलिनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि बर' फोरनि थाखायथ' अमाया आंगो जिहेथु गोदो माने जोंनि गोदोनि बर'फोरनियाव अमा फिसिनायाबो मोनसे माने गोनांथारमोन होनजायो आरोना जिहेथु जोंनि बर'फोरनि हाबायाव अमानि गोनांथि जायोमोन गोदो जिहेथु बारलांफा होननाय खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनानायालाय नोंथां
बार लाम्फाफोरा माने हाबायावहाय मोनसे अमा खबथां बिदिनो अमानि खर' लालायनानै मोसानाय जे ट्रेडिसन दङमोन जोंनियाव बेफोरनि थाखायनो माने गोदो अमाखौ नांथारगौ जायोमोन बेफोरनि थाखाय अमाखौ फिसिनाय नु नुयोमोन आरो दा नाथाय रांखावरिनि थाखाय फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन?
नोंथां होनलांनाय बायदिनो आंबो फंनैसो बेखौनो बुंनो सानदों जिथु नोंथाङा बिदिनो ब्रयलार फाराम एबा दाउ ओ बिदिनो अमा फार्म बानायनाय ओ बेफोरनिफ्राय जोंहा जोबोद खहा जानो मोन्दों मानो होनोब्ला ओ जोंहा बेफोरनिफ्राय जोङो फार्म बनायल्बा जोंनि खाथि खाला एबा जोंनि नफोरावहाय जोंहा जोबोद बेबायदिनो गाज्रि गेस एबा मोनामनाय फैयो।
औ नंगौ
औ आरो जोङो दा नायोब्ला जोङो गोबां बेबायदिनो ब्रयलार फार्म बेफोरदि माने बिजनेसनि थाखाय एबा गावनि ओ जिउ खुंलांनो थाखाय माबा मोनसे राहा खालामनानै बिसोरो माने बेबायदि खुलियो। नाथाय फारसेसिं नायोब्ला मोजां फारसे आथिं नायोब्ला गाज्रि मानोब्ला जोङो जोङो फारसेथिं नायब्ला जोंहा रां खामायनाय जोबोद गोरलै जेरै फाराम बानायनायाव हाय जोंहा बेबायदिनो दसेनो बिसोरो दा बिदिनो बिजि एबा केमिकेल एबा बायदिसिना रोखोमनि मुलि होनानै माने दसेनो फेदेरनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालावहाय गोबां टेक्न'लजिनिफ्राय बरन जानाय गोबां मुवाफोर मेडिसिनफोर जों मोननो हायो दायो। बेनिफ्राय ओ बेफोरखौ बाहायनानै बेफोर अमा अमाफोरनावबो बेबायदिनो ओ बायदिसिना ओ इन्जेकसन होनानै एबा बयलारफोरावबो होनानैहाय बेबायदिनो फेदेरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आथिखाल दा गोबां बेबायदिनो फार्मफोरावहाय फिसिनायखौहाय जों बांद्राय जायो। ब्ला जों देहानि थाखाय गाज्रि। होननानै मिथिखायो थेवब्लाबो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा जोङो जितु अमाखौहाय जोंनि ओ बर'फ्रा फेभरेट होननानै जों मिथिना मोननाय नङा होमबा नोंथां। बर'फोरनि मोनसे फेभरेट अमा होननानै जों मिथिनो आरो। मोनो आरो बेदर होननानै। ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोलाव जागोन नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय ओ एबा फोरमायनो होनायनि थाखाय नोंथां नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय नोंथां आरो बेबायदि